हेल' औ
बेलासिनि औ बेलासिनि गोजोन आ हामलायथि
औ औ आंनिसिमबो बेलासिनि गोजोन हामलायनायजों जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
माबोरै दं नोंथाङा
औ आं मोजाङैनो दं नोंथाङालाय
आंबो मोजाङैनो दं
औ
जों दा सायख'ना लानाय आयदानि सायाव एसे सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
जों आबहावानि सायावनो सावरायनोसै नामा नोंथां
औ जायो जागोन सार
औ
औ जायो नोंथां
जों दा बिदिब्ला ओ आबहावा बुङोब्ला जोंनि सोरगिदिं थानाय ओ दा दंफां लाइफां बा जोंनि सोरगिदिंनि जा आ सोरगिदिंनिफ्राय जों जा मोननो हायो आरोना बेखौनो आबहावा होननानै बुंजायो बुंनो थाङोब्ला आ जों दा आबहावा गुबुंले ओ जानायखौ गोबां नुनो मोनदों ओ बेफोरनि सायाव नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा जे मानि मानि जाहोनाव जोंनि आबहावा बा गुबुंले जादों आरो माबोरै बेफोरखौ होब होबथानो हायो जोङो एसे बुंहरनो होादों
ओ जे आबहावा गुबुंले जानायनि सायाव नोंथाङा ओ सोंबाय जेला आं एसे बुंनोसै। आंनि मिथिनायखिनिखौ आं बुंगोन आरो औ
औ
औ आबहावा बुङोब्लाथ' जों गोबां गोलैयो ओ जेरैहाय औ आबहावाया गो जे जाहाथे गोग्गो थाया थायाब्ला ओ जोंनि ओ जोंनि जे जिउ खुंनाया गोब्राब जायो आरो उम औ जे हाय ओ दफां दंफां लाइफां फां खौ जोङो आबहावा गोग्गो लाखिनो थाखाय जों दंफां लाइफांखौ गायनांगोन औ लोगोसेनो जों जे जोंनि बे थासारिफोरखौ जोङो ओ मोजाङै लाखिनांगोन आरो जाहाथे गाज्रि मुवा बेसाद जाबोर जोथोर गारनायफोरखौ जोङो ओ होबथानांगोन बा बन्द' खालामनांगोन आरो औ बेफोरखौ ओ गार गारनोबो जोङो गारनो थाखाय जोङो हाखर बा बिदि फख्रि ओं जावनांगोन आरो बिदि जोङो बेफोर गाज्रि बेसाद मुवा बेसाद जिहेतु आबहावा गाज्रि खालामो बेफोर गाज्रि खालामग्रा मुवा बेसादफोरखौ गारनो जों बे हाखराव ओ जमा
औ
जायगायाव नुनानै दोननांगोन अब्लाबो जोङो ओ रैखाथि बा गोग्गो नोंथां
नंगौ नोंथां
औ नोंगौ नोंथां औ खोनादों खोनादों
गारि मथर बा गोबां ओ ओंखारनायनि जाउनावबो जोंनि ओ आबहावाया गाज्रि जायो आरो गो दिर ओ आरो गिदिर गिदिर कारकाना ओ बेफोरबायदि बनायनायनि थाखायबो जोंनि आबहावाया गाज्रि जायो जानाय जों नुनो मोनो आरो मानो होन ब्ला बिनिफ्राय ओ उ खुन्दै ओंखारनानै जोंनि ओ बारहावाखौ गा थ्रि खालामो आरो गाज्रि गोहोमखौ खो गोलैयो
नंगौ।
औ बेफोरखौ होबथानो थाखाय जों ओ गोबां गोबां राहा राहा लामा ऐ लानांगौ आरो बेखौ आङो सानो खोनादोंना नोंथां औ नोंथाङा औ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो बेनि बागै औ जे माबोरै होबथानो हाबावो औ
औ नोंथाङा बुंनाय बायदियैनो ओ जाबायदियै जों दा गारि मटर सालायनायनिफ्राय ओ गोबां आबहावानि सायाव गाज्रि गोहोम गोग्लैयो।
औ नंगौ नोंथां
थाखाय जों दायो नुनो मोनदों ओ गोबां गारिफ्रानो इलेक्ट्रिक बा बेटारिजों सोलिनाय गारिफोरखौ दायो जोङो ओ नुनो मोनदों आरो जों सानो जे मोजां औ मोजां मोजां आबहावानि थाखाय बेफोरबायदि ओ गारिफोरखौ लाबोनाया मोजां मोजां आरो बेफोरो आबहावाखौ एसे सोदांनायाव ओ हेफाजाब होगोन आरो आरो नोंथाङा बुंदों जे कारखानाफोरनि उखुन्दै ओंखारनायनिफ्राय गोबां ओ गो गोग्लैयो आबहावानि सायाव बेयो जोंनि बार बार हावा निसायाव ल माने ओ गोहोम गोग्लैया जेरै कारखानानिफ्राय ओंखारनाय बे गाज इ ओ रासायनारि दो-दैफोराबो जेरै ओ लैथुआव बोहैयो बेफोरो लैथोनि नाफोरनि थाखाय मोजां नङा आरो जों जोंनि मानसिनि देहानि थाखायबो मोजां नङा बेफोरनिफ्राय गोबां ओम गाज्रि बेराम सोमजियो आरो
थारैनो सैथो नोंथां
दा बेफोरनिफ्राय बासिनो थाखायबो जों गोबां राहा लानो हायो
औ
जेरै जों बे कारखानानिफ्राय ओंखारनाय दैफोरखौ डाइरेक्ट ओ बा ओ दैमा बा दैसाफोराव हगारालासिनो बेखौ सिगाङाव फोसाबग्रोनो लाहार फाहार लानांग बेनिफ्रायसो जों बे दैखौ ओ जोङो गुबुन जायगायाव अ दैथायहरनो। ओ लाहार फाहार खालामनांगौ आरो
औ नोगोरफोरावथ औ नोगोरफोरावथ आबहावा गोग्गोखौ ओ बाराखौ नुनो मोनलिया गाज्रि जानायखौसो जोङो नुनो मोनो दा- दानि जु दा औ आ खालाव मानो होनोब्ला बेयाव ओ मानसि नि थासारियाबो गोबां आरो गारि मथरनि थासारियाबो लोगोसे नो गाज्रि मुवा बेसाद बा ओ गारनाय बेफोरबो ओ बांबोन-बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो बेनि थाखाय नो बारहावाखौ गाज्रि जानायखौ बा मोननो नोगोराव
नंगौ
औ
नोंथाङा बुंनाय बायदियैनो आं ओ गुवाहाटियाव थायोमोन उम बे गुवाहाटियाव थानाय समाव आं फरायनो थांना दंहैयोमोन। ओ नै बोसोर बे समाव आङो बेयाव नुदों जे एसेबां गाज्रि गाज्रि मोनसे ओ मोनामनाय फैयो सोहोराव जों लामा सामायाव ओंखारोब्ला आरो मालाबा बाजार खालामनो ओंखारोब्ला जों जोबोर गाज्रि मोनामनाय जों गामियाव थाबाय थानाय नालाय बेयाव जोंनि जोंनि आबहावाया एसे मोजांसिन दा बेयाव थांनानै जों एसे बेफोरबायदि गाज्रि मोनामनायखौ मोनोब्ला जों
औ औ औ औ गामि आरो नोगोरखौ जों गोबां फाराग नुनो मोनो आरो औ औ
आरोबाव आं नुनो मोनो जे गोबां मानसिफ्रानो जिब जुनार थैयोब्ला जाला माला बा गारनानै दोनो
नंगौ नोंथां
बेफोरबायदि खालामा लाफानो हाजासे जावनानै फबनांगौ जाहाथे बियो ओ मोनाम ओ मोनामनानै एबा बेयो सेवनानै जाहाथे ले फोरा उम आबहावाखौ गुबुंले खालामो नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो दं नामा आरो आबहावानि सायाव
हेलौ नोंथां औ नोंथां औ बुंनाय।
औ दायो नोंथाङा नोंसोरनि गामि एरियाव गामि गामियाव बा नोंसोरनि खाथि खाला थानाय जायगाफोराव उम माबा माबाफोर बिदि गाज्रि जाहोननि थाखाय आबहावा गुबुंले जानायखौ नुनो मोनदों नामा?
बिदि बिदिथ' आबहावा गुबुंले जानायखौ नुनो ओ मोनाखै मानो होनोब्ला जोंनि जोंनि जोंनि एरियाया जोंनि एरियाहाय ओ माने ओ बि बेफोरबायादि गाज्रि बेसादफोरखौ ओ गारनो थाखाय ओ फुख्रि ओ फुख्रि बिदि हाखर जावनानै गारनो थाखा ओमफ्राय जायगा साफा खालामनानै बेयावनो दोन्थुमो
जोंनि जोंनि ओनसोलाव औ
औ
आरो आरो बि औ जोंनि ओनसोलाव बेवहाय बिफां लाइफांखौ गायो आरो गोबाङानो गायो हेलौ नोंथां औ
नंगौ। नंगौ नोंथां खोनादों नोंथां।
औ जोंनि गामिनि ओ सुबुंफोराबो बेखौ ओ मिथिगौ ओ जे आबहावा गोगो थायोब्ला जोंनि जिहेथु थासारिया माबोरै जायो बा गाज्रि गाज्रि गाज्रि खालामोबा बिनि थासारिया माबोरै जायो बेखौ मिथिगौआरो जोंनि ओ गामियावहाय मानसिफोरा
औ जोबोद मोजां थां
नोंथाङा होनलाय मा बुंहदोंमोन
बे जे जोङो माइफोराव होनाय मुलि बा दाव-दावाइ मुलि बायदिसिना रास फायनारि बेसादफोरजों सारो हाफ खराव बेनिफ्रायबो गोबां गुबुंले जानायखौ अ जों नुनो मोनो। जेरै दैयाव थानाय बाय फौ एनला जोंनि मिथिंगानि बेफोर बेफोर गोबां हानि जायो नोंथाङा बेफोरनि सायाव मासिफोर बुंनो दं नामा नोंथां जोंहा रायज्लायनाय समा जोब्बाय नामा
औ जोब्बाय
औ दे बिदि जेब्ला जों उनाव सावरायफिनसिगोन औ गोजोननाय थाबाय दे